हेल'
औ
खोनादोंना नोंथां औ आं जिरायनानै दङ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां ओ नोंथांजों आङो जोंनि बर' ओ हारिनि दाउ अमा फिसिनायनि बागैसो सावरायनो होनना सानदोंमोन जोङो बर' माहारिफोरा ओ आइजोफोरा माबोरैहाय दाउ अमा फिसिनानै गावनि नख'र खौ सामलायलांनो हायो एबा गावनि माबाखौ सामलायलांनो हायो नोंथाङा बेनि बागैहाय आंनो एसेसो सावरायना एबा फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ थारैनो नोंथां दा जोंना जोंनि ओनसोलाव एबा गुबुन गुबुन बर' ओनसोलाव जों नुनो मोनो नुबोगासिनो दङ जेरैहाय बर' हारिनि समाजारि हारिमुवारि आरो रांखान्थियारि जिउआव आबाद मावनायजों लोगोसे दाउ अमा फिसिनाय बायदिसिना न'खरनि जिब जुनार फिसिनाय बेफोरो जिउआव मा होनो बिखो बयनिख्रुइबो गोनांथार एबा एंगारलायनो हायै बाहागो जोंनि बर' हारिमुनि नङा होमबा
औ नंगौ नोंथा औ नंगौ खोनादों
थिग बेबादिनो गोदो गोदायनो बर' माहारि एबा बर' आइजोफोरा न'खरारि थांनानै थानो थाखाय ओ गावसोरनि जिउ राहानि थाखाय दाउ अमा बोरमा बायदिसिना जिब जुनार फिसिनायखौ
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नंगौ
थिग बेबायदिनो बिथांमोना बिब्दिनो रां आरजिनानै न'खरखौ सुंथानायखौ जों नुबोनो मोनो नङा होमबा जोङो बर' न'खराव आबाद मावनायनि उनाव अमा दाउ फिसिनायानो जाबाय रांखान्थियारि गोहोखौ गोग्गोम खालामनाय नङा होमबा थिग बेबायदिनो दा दाउ अमा फिसिनायनि बागै आं नोंथांनि एसे फोरमायनो लादों दा जोंनि बर समाजाव ओ दाउ अमा फिसिनाया या गोबां गोनाङो गोबां दङ नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ औ जेरै बर' सासे बर' सुबुंनि न'खराव दाउ अमा थानाय थानाया न'खरनि थाखाय मोनसे रांखान्थियारि रैखाथि हिसाबै नङा होमबा न
औ नंगौ नोंथां ओ नंगौ
नै रां मोननो हायो नङा होमबा जायखौ जों फाननानै खालामनाय नङा होमबा फालांगि औ - औ थिग बेबादिनो बर समाजाव हाबा हुखा गोदान नखराव हाबनाय एबा बायदि बायदि फोरबो फालिनायाव जोङो उम दाउ अमानि गोनांथार नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ - औ जायखिजाया हाबायानो जा माबायानो जा बेफोराव दाउ अमा बेदरनि गोनांथि जायो थिग बेनिखायनो जोंहा बेफोरावबो मुलाम्फा जायो नवाव फिसिनायनि नङा होमबा जों फिसियाबा बबेनिफ्राय मोननो नङा होमबा फिसि ब्लाथ जों मोनजागोन औ थिग बेबादिनो बेनि बेलायावबो दङ जोंहा जेरैहाय आलासि लिंनाय नङा होमबा
औ नों नंगौ नोंथां
बेहाय आलासि नखराव फैबा जोङो आलासिफोरनो ना अमा बेदर दाउ बेदर बायदि बायदि जोङो ओ जाहोहरनो हायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ - औ - औ थिग बेबादिनो बेजों लोगोसेनो जोङो बायदि बायदि फोरबो जेरैहाय रंजालि फोरबो बेफोरावबो जों ओ दाउ अमा बोरमा जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों
थिग बेबायदिनो ओ दाउ अमा फिसिनाया जोंनि आइजो माहारिनि मोनसे ओ खामानि नङा होमबा गोनांथार खामानि नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
दाउ अमा फिसियो आरो बै दाउ अमा फिसिनानै जा फामनानै मोननाय रां बै रांजों बिथांमोनखौ जोङो नखर सुंथानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा बेबादिनो दा जोङो दाउ अमा बोरमा फिसिनो थाखाय जोंनो बिसोरनो थानायनि नि थाखाय जोंनो जायगा नांगौ जायो जायखौ जोङो गलार गन्द्रा बायदि बायदि गुलि
नंगौ नोंथां औ - औ नंगौ।
थार मानो होनबा बिथा बिसोरहाबो जिउ दङ नालाय थानो थाखाय जानो थाखाय बिथांमोननोबो जाय गायबा जोथोन लानांगोन माबादि दोनोब्ला माबादि जों फा मुलाम्फा जागोन बिथांमोन माबायदि मोजां मोनगोन नङा होमबा बिज जुनारफोरा थिग बेबायदिनो बै रोखोमफोरखौ नायना जोङो मोसौनो गलि बानायना होनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां ।
औ औ जों गलिखौ ओ गिबियावनो जों सुबुं माहारि थानाय बायदि न' खालामना होनाय जायो न नङा होमबा बेखौ जोङो गोजौ एसे गोजौ हनानै होनाय जायो ओ सायला बादि जाहाथे साखोन सिखोन ओ थानो हायो बिथ जिब जुनाराबो नङा होमबा थिग बेबादिनो नो हानो जायो थिग बेबाददिनो अमा अमा फिनाय होनोब्ला जों अमानो गन्द्रा होनांगौ जायो बानायनानै जेरैहाय आदार हिसाबै जों अमा फोरनो ओ न'खरनि माइनि - - ओमफ्राय जा सौनानै मोननाय गुन्दै बेफोरखौ होनाय जायो आरो जौ सावनायनि जा हानिफ्राय ओंखारनाय जा अफ्रि होननानै बुङो जों जायखौ बेखौ जोङो अमानि आदार हिसाबै होनाय जायो थिग बेबायायदिनो बाय बायदि रोखोम रोखोमै जोङो बर' आइजो एबा बर' हिन्जावफोरखौ ओ जिब जुनार दाउ अमा फिसिनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा जोंनि ओनसोल औ दा नोंथाङाबो दाउ अमा फिसिनायनि बागै एसे फोरमायना होगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय नोंथां ।
औ थारैनो नंगौ नोंथां आ आङो दा फोरमायथिनो होनना आखायाव लाबाय नोंथांनो दाउ अमा फिसिनायनि बागै बाय जोंनिया गोदो गोदायनिफ्राय फ्रायनो सोलिबो दङ दि जोंनि बर' माहारियाव जानायाव एबा संसार जानायावहाय दाउ अमा फिसिनाया गोदोनिफ्रायनो फैफाबबोगासिनो बेबायदिनो जोङो गोदोनि नो जेनेबा जोंनो ओ संसार जानायाव नांगौ रोखोमै रांखान्थिनि मुलाम्फा जानायलाय जोङो बेबाय बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै जोङो एसे सहाय मोनबो गासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो जोंनि बर' समाज हाय दाउ अमाखौ फिसिनाय जायो नोंथां बेबायदिनो हाय जोङो अमा फिसियो दाउ फिसियो ओ बिदिनो मोसौ लायो बोरमा लायो। बे बिथिङावहाय जोङो गोबां रां आरो बे बिथिङाव ओ गाव मुलाम फा मोनबो गासिनो दङ बे बेनि खायनो जोंनि बर' समाजनि आइजोफोरा दा अमा फियो दाउ फियो बेबायदिनो हाय जोङो अमाखौ माबोरैहाय फियो होनोब्ला जों जोङोहाय ओ गोरलैनिफ्राय जोङो अमानो मोजां आदार होबोनांगोन मोजां आदार नाय होखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो ओ फेदेरै फोलावहै मासे बिमा खालामनांगोन। बिमा खालामनायनि उनावहाय जोङो बेनिफ्राय राङारि मोनो बेबायदिनो हाय जोङो दाउखौबो बेबायदिनो ओ उन्दैनिफ्राय फिसिनानै जोङो फिसा ओंखारजासिम हाय फेदेरै फलावहै जोङो बाजार एबा गलाफोराव लांनानै जोङो ओ फानहैनाय जायो जाय ऐसे रां मोनो बेजोंनो जोङो न'खरखौ सामलायनो हायो एबा रांखान थि मुल मुलाम्फा मोनो होननानै जोङो नुबो गासिनो। आ आथिखाल मुगायाव दानिया ओ गोबां गिदिर गिदिर फारामफोरबो खुलिनाय नुनो मोनदों नोंथां। ओ बेबायदिनोहाय बोरमा फाराम अमाफ फाराम बयलार फाराम बेबायदिनोहाय फाराम खुलिना नै आथिखाल मुगायाव ओ गोबां मुलाम्फा मोनबोगासिनो दोङो बेबायदिनोहाय बयलार फाराम खुलियो। ओ बयलार फाराम खुलिनानै जो गोबां बिथिङावनो ओ ओ रांङार रि मुलाम्फायाव जोंहेब हेफाजाब मोनबोदों बेबायदिनो न'ख खर गंसे सालायनो थाखाय दाउ अमा फिसिनायाबो जोंनो गोबां हेफाजाब होयो होननानै ओ आं सानो आरोना नोंथां औ बेबायदिनोहाय नोंथांमोननिखि आङो मोनसे सों सो सोंनो होननानै आखाइयाव लादों ओ गोदोनि दाउ अमा फिस फिसिनाय आरो आथिखालनि दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरावहाय माबायदि फारागथि दोङो नोंथाङा आंनो एसेबां बुजायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ उ दा नोंथाङा जोबोर मोजांखो ओ सोंथिखौनो सोंदों दा गोदोनि दाउ अमा फिसिनाय आरो आथिखालनि दाउ अमा फिसिनायनि गेजेराव जों बायदि रोखोमनि फाराग जों नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
औ औ थिग बेबादिनो जोङो गोदो गोबां दाउ अमा फिसिबोनायखौ जों नुनो मोनोमोन। गावनि नख'रावनो नङा होमबा? औ औ थिग बेबादिनो दा जों नुनो मोनो दाउ अमाख खौ जोङो आथिखाल गेदेर गेदेर ओ गलार एबा फार्म खुलिनानै जों ओ फिसिबोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ औ थिग बेबायदिनो ओ जों गोदो ओ आबौ आबैमोननि दिननिफ्रायनो जा बेखौ दाउ अमा जिब जुनार फिसिनाय हाबाफारिया जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोनांथार खामानि नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
थिग बेबादिनो आथिखालबो बे माबाखौनो बाहाम गोनांथार खामानिखौनो लोब्बा लाखिनानै आथिखालबो जोङो खायसे खायसेयावल'सो फिसिनायखौ नुनो मोनो नङा होम बा खायसे खायसे नख'राव जों औ दा खायसे खायसेयाव नुनो नो आरो खायसे खायसेखौ जों फिसिनाय नुनो मोना नङा होमबा? थां खोनादोंना? औ औ औ दा आथिखालनो होननानै बुंनो थाङोब्ला जों दाउ अमा फिसिनायनि फारसे नायनो थाङोब्ला जोङो आर आथिखाल जों गोबां मोसौ ओ मोसौ‌ फिसिनायखो नुनो मोनो गामि गामि जेरै हाय मोसौ जे जारसि मोसौ बायदि गेदेर गेदेर मोसौ फिसिनानै गाइखेरनि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय ओ ओ गोदोनि दिनाव जोङो बेबादि नुनो थाङामोन जायनि जाहोनाव जोंनिया गोदो लकेल मोसौफोर थायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो
लकेल मोसौसो नुनो थाङोमोन दा आथिखाल जों गेदेर गेदेर मोसौ जारसि ओइटसेभ मायबा माबि मोसौ बायदि बायदि रोखोमनि मुं ओंखारसोदों नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ आरो गिबियावनो गो आथ गोदोनि होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो जोङो ओ मोसौ फिसिनानै मोसौजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा खोनादों नोंथां नाथाय आथिखालनि हो आथिखालनि जुगाव मोसौ फिसियो फिसिब्लाबो जोङो ओ मा होनो इखौ ओ हालेवनायखौ नुनो मोना मोसौजों नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
नुनो मोना जों टेक्टर बायदि मेसिनारि दोरोङारि मिसिनजोंसो जों हालेवनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बेनोसै दा नोंथां जोंना
ङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' थलायनोसै नामा नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो
समनि आं आंखालाव नोंथांजों सावराय मिथिलाबनो हाय दिया नोंथां
औ औ नंगौ
नोंथांनिफ्राय सावरायनानै गोबां ओ दाउ अमा फिसिनायनि बागै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ औ थारैनो आंबो गोजोननाय मोन्दों नोंथां आसा खालामो नोंथांखौ इयुनाव लोगो मोनगोन औ एजन्सि